औ हेलौ नोंथां औ औ खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ दा आं नोंखौ फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जेन'बा गामि ओनसोलनि लामा सामाफोरखौ लानानै सावरायनो नोंखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
थारैनो सावरायजागोन
दा लामा सामा होनना बुङोबा जेन'बा हान्थामेला होनना बुङोबाथ' जोंनि जिउ खांनाय राहायाव जोबोद गोनांथार ना बियो मोनसे
नंगौ
औ दा ओरैनो गामि ओनसोलनि जेन'बा हान्था मेला हान्था मेलायानो जेन'बा सोलोंथाइ बिथिं बा माबा मोनसे सावस्रि बिथिं बा गामि ओनसोलनि जौगानाय साफ्रोमबोआवनो मोनसे इफेक्ट लाबोयो नङा होमबा औ दा ओरैनो नोंथांमोननिथिं हान्थाामेलाया दा जेनेबा लामा सामाफोरा मा रोखोम जानानै दं
उम जोंनिथिंथ' जोंनि बोसोरा एक्स' बोसोरनिख्रुइबो बारा जाबाय नाथाय जोंनिथिं लामाया जोंनि गामिथारावहाय आरो लामाया बेबायदि मोजां नंथारा आरो जोंहा बेबायदि मोजां दलंफोर गैयामोन बोसोरनैसोनि सिगां जोंनि गामिया गोबांथार बे बेबायदि लामानि थाखाय गोबां खस्थ' मोननो गोनां जाबाय दासिमबो दङ जोंहा जेथिं लामा जोंहा बा दलं बेबायदि मोजां गैया औवानि दलंफोर दासिमबो जोङो बाहायबाय थायो आरो बेजोंनो थांलाय हायलाय खालामो आरो बे दलंआ जेनेबा गोबाव समथ' थाया औवानि दलं जिहेथु दिनै जोङो गिदोर गारिफोर लांनो हाया बाइक
औ औ नोंगौ नोंथां
थांनो हायो आरो जोंहा बे दलंथिं जोङो जोंहा बेबायदि माइसि थैलांग्रा लामा होननानै जों बुंनो हायो आरो बेयाव लांनो थाखाय जोङो गारिजों लाङो जिहेथु दानि जुग बेावहाय फबनो लागै दा बिथिं लांनो ओ जोङो गारिखौ बिथिं थांनो हाया जोङो दलंनि थाखाय गुबुन गामिथिं थांनानै जों गिदिंनानै बे लामासिम जोङो मोनहैनो गोनां जायो आरो बेबायदि जोंनि जिबनाव गोबांथार बे बिदि ओ खस्थ' मोननो गोनां जादों लोगोसे जोंहा एक्स'निख्रुइबो बारासिन जोंनि गामिया जाबाय नाथाय दायो जोङो मोननो हादों जोंहा मोनसे लामा जेखौ जोङो सि सि ब्लक बियो जोंनि गेजेराव दायो फैबाय बेखौ बानायबाय थादों नंगौ गोदो नि समाव सिगांनि समावहाय जेब्ला जोंहा लामाया जाथ'वाखैमोन बे समावहाय गोबां गोबांथार बेबायदि खस्थ' गोबांथार खस्थ' भुगिनो जोङो गोनां जाबाय आरो जोङो बुंनो हायो जोंहा लामाफोर मोजां नङाब्ला जोङो महाबा टाउन सहराव थांनाय बा नोंथाङा बुंनाय बायदि डक्टरफोरनियाव थांनाय ओ बा फरायसाफोरा सोलोंथाइ लाहैनायाव गोबांथार बे बेबायदि समायसाफोर जोङो मोननो हायो औ आरो आं बेबायदि माखासे गामि मिथिगौ जे जायफोरा बेबायदि खना खनायाव हा जोङो बुंनो हायोना हागोदानफोर लानानै थाहैनाय नै बैसोर बायदियाव बिथांमोना बेबायदि मोननै मोनथाम दैमाफोर बारनो गोनां जायो नाथाय बिसोरनियाव दासिम बेबायदि दालांफोरनि बेबस्था गैया आरो मेसेंनि समावफोराव बिसोर बिसोरो दैथिं थांलाय फैलाय बारनो हायो नाथाय दैज्लां जायोबाथ अखा जायोब्लाथ' बेबायदिनो गोबांथार खस्थ' जायो होननानै बिथांमोना बुंदों दिनै फरायसाफोरा बे दलं गैयिनि थाखाय माब्लाबा फरायसालियाव थांनो मोना थांलाय हायलाय खालामनो हाया आरो फरायसालियाव जुदि थांनो मोनाब्ला दिनै ओ फोरोंगिरिया मा फोरोंदों बे सोलोंनो हाया जुदि सानसे थांनो हायाब्ला दिनैबा मा फोरोंदों गाबोनबा मा फोरोंदों बेखौथ' रावबो फोरोंफिना दा बेबायदि फरायसाफोरनि बिथिङाव गोबांथार बेबायदि गोहोम खो खख्लैदों आरो गोनांफोरासो हस्टेलफोराव बा रुमभारा लानानै दोननो हागोन नाथाय गैजायिफोरा मा बोरै दोनगोन बिसोरो गैजायिफोरा स्कुलाव थाङालासिनो थानो गोनां जागोन स्कुलाव थाङालासिनो गावस सोरनि बेबायदि ओ खस्थ'खौ भुगिनो गोनां जागोन आरो गावसोरनि सोलोंनांगौआव बिथांमोना बेबायदि थालांनो गोनां जागोन। आरो जोङो मोननो हायो देहा ओ फाहामसालिफोराव थांनायावबो जोंहा गोबांथार समायसाफोर जायो दिनै सोरबा सासे सिरियास लोमजाबाय
औ।
जानानै बिहा डक्टर गैयाबानो जेबो उफायानो गैला बियो डक्टरनियाव थांनो नांथारगौ नाथाय बैबायदि समाव जुदि दलं गैयि एबा लामा सामाफोरा मोजां नङि जायगाफोराव जुदि ओ डक्टरनियाव बियो मोनहैयाब्ला हयथ' बे सुबुङा ओ बिनि जिउआ खहाबो जानो हागो
औ नंगौ।
औ देहाया बेबायदि गाज्रि जालांना माबा मोनसे बेबायदि प्रब्लेमफोराव गोलैनो गोनां जानो हाग हागौ दिनै जोङो मोनथिनो हायो दिनै हान्था मेलानि थाखाय बि जोंनि सुबुंफोरा गोबांथार खस्थ' मोननो गोनां जादों आरो जोंहा दायोथ' गारि गुरानि जुग जाबाय। गारि गुराफोर थांनो जोंनो मोजां लामाफोर नांगौ जुदि जोङो मोजां लामा नङाब्ला जोङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव जोङो बोरै थांनो हानो? बेनिखाय जोङो बुंनो हायो सिगांनि समाव जोंनि आइ आफा आब आबौमोननि समावहाय गोबां सुबुंफोरा बेबायाददि खस्थ' खालामनानै जाबोबाय आथिंजों सोलिनानै बेबायदि जाबोबाय नाथाय जोङो दायो बुं नो हायो जोंहा गोब गोबां जौगाबोबाय माखासे जायगाफोराव गिदिर गिदिर दालांफोर आरो मोजां लामा सामा फोर जोंनि गेजेरावहा फैबाय जायखौ लानानै दिनै गासैथिंबो जोंहा सुबिदाफोर जाबाय। सोलोंथाइ लानोबो जोङो गोरलैयैनो लानो हाबाय बा देहा फाहामसालिफोराव थांनोबाबो गोरलैयैनो थांनो हाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे माबा मोनसे बेबायदि जोंहा गोनांथि खामानिफोराव थांनोबाबो जोङो मोजां लामा हान्था मेला बा मोजां गारि गुरानि गेजेरजों न'निफ्रायनो गाख खोनानै जोङो थांनो हानाय जोंहा बेबायादि अबस्थासिम जोङो दायो मोनफैबाय सिगांनि अबस्थाखौ नायनानै दानि अबस्थाखौ नायोब्लाथ' गोब
औ गोबाङानो सोलायनाय जाबायना बांसिनानो एसे
समाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावनोब्ला
औ औ औ बुंनोसान बुंनो औ। मानि ओ जुदि हान्था मेलाखौ बानायनानैबो जेनेबा लामाखौ बानायनानैबाबो बानाय नानैल' जाया आरो ना जेनबा नङा होमबा? बिनि सायाव जेन'बा हान्थाामेलाखौ जेन'बा ओ हाइरडफोरखौ बा सरक फोरखौ लामाफोरखौ बानायबाय जिखुनु बिनि रिफाय‌रिं आबो सोलिबाय थानोन नङा होमबा? समाय समाय नङाबा जेन'बा बा लामाखौ बानायल' दोनबाय खेनसेल' जेन'बा बेयो बोसोरथाम बोसोरब्रै दस बोसोर दस बोसोर बा फन्द्र' बोसोर जालांबाय बे गुलांबाय बे मोनसे आरो गा जाबावगोन बियो गारजिसिन मोनसे खष्टसिन थासारि जाहैबावगोन आरो जेन बिनि दारै आबहावायाबो इफेक्ट जागोन ओ ओ। बांसिन दैलां समावहाय एफेक्ट जागोन आरो जेन'बा आरो मेसें बोथोरावबो बेयो जेन'बा ओ हाद्रि गुबुंलेबो जागोन अखया दा बे हिसाबै हाइरडखौ बानायनाय बानायनान ओ बानायनानै दोननानैल' ओ माने जाया जेन'बा बिनि रिफायरिंआ थाइम बाय थाइम जाबाय थानांगौ आरो बिबो मोनसे आरो रद होननानै बुङोबाथ
मानसिफोरखौ नुनो मोनो ना ओ मावो मावनायालाय किन्थु बांद्राय मो
औ औ औ औ औ। दा बेबो मोनसे जाबाय बे मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय बायदि नुनो मोनो आरो ओ आथिखालाव मोनसे कारापसन बायदि जानो दा जों बेखौ बुंला जेन'बा दा-दा ओ नैबेयो जाहैबाय हान्था मेलाया जाहैबाय जोंनि ओ जिउ खांनाय ओ स्पेसियेलि गामि ओनसोलाव बियो बांसिन एफेक्ट खालामो। ओ जायफोराव दासिमबो अहायबा हय बा नुनो मोनो दासिमबो हान्था मेलाया मोजाङै नङा
बिनि थांलाय फैलाय राहाया थिग नङा बेबायदि आरो जुदि हान्था मेलाया जुदि मोजां जायोबा जेनेबा थांलाय फैलायनि लामाया उम मोजां जायोब्ला अटमेटिकेलि बे गामि ओनसोला रैनो ओ एसेब्लाबो जौगानाया फैखागोन आरोना। जेनेबा हान्था मेला जायोबा हान्था मेलानि थांलाय फैलायनि राहाया जायोबा जोङो जेनेबा मा-माबा मोनसे जेनेबा औ। औ औ बे हान्थामेला जेनेबा नों माबा मोन से हमनानै ला गामि ओनसोलफोराव बांसिन आबादारिफोर थायो नङा होमबा बिनि आबादफोरखौ लां नोङो लांनानै नों हान्थामेलानि दारै गेजेरजों लांनानै मोनसे मोजां बाजाराव फानहैनो हागोन। मोजां दाम मोनगोन आरो बिनि सोलायबो आरो हान्था मेलाया मोजां जायोबा आरो माखासेफोर जेनेबा इनभेस्ट खालामग्राफोर जेनेबा ओ हाथाय बाजार द'खान होग्राफोर गोबां बिसोरबो जेनेबा फैयो नङा होमबा जेनेबा जों गोरलैयैनो बिनि औ एक्सेसफोरखौ गोरलैयैनो जों मोननो हायो ओ ओ दा बेनोसै आरो हान्था मेलाया जोंनि लाइफआव जोबोद गोनां। नङा होमबा जोंनि लाइफनि जौ बानायाव बास मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नायोबानो हान्था मेलायानो गाहाय बायदि सानना लाजायो आरो जोंनि जिउखौ।
औ औ जेथिंबाबो गासै बिथिंसिम नायोब्लाबो हान्था मेलाया ज
औ औ।
गोनां जुदि बि गैयाब्ला जोङो थांना थानायानो गोब्राब होननानै बुंनांगोन उम आरो हान था मेलानि गेजेरजोंनो जोङो थांना थानायनि राहा लामा जों मोननो हायो हान्था मेलानि अनगायै जोंहा बेबायदि एक्सट्रा औ बेबायदिथ' मोनथावना बेबायदि मोनाखै जिहेथु जोङो आबाद मावोब्लाबो जोंहा नै आबाद जों मावनायनि फिथ फोरखौ लांनो बा माखासे बेपारिफोर फैनानै लां फायनोब्लाबोथ' हान्था मेला नांखागौ दा गारि गुरा गैयाब्ला बा हान्था था मेला मोजां नङाब्ला माबोरै लांफैनो हान्था मेला मोजांबासो गारि गुरा लानानै बेबायदि मोजां साप्लाय जागोन। आरो जोंनि आबाद मावनायफोरजों रांखावरि आरजिनो हागोन आरो गावनि न'खरफोरखौ बेबायदियैसो बेंलांनो हागोन नंगौ नोंथां फोर बाथ्रा खौ सावरायबाय गासिबो थारैनो सैथो आरो गोबां मोनथिनो गोनां बा जोङो बेफोरखौ मोनथिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। आरो बेजोंनो लोगोसे जों हान्था मेलाफोरखौ जि तु जोंहा दोङो जोङो गाव गावबो जोङो एसे केयारफुलि जोङो सालायनो नांगोन जोंहा दायो जेनेबा औ दामफारफोर जोंहा
गोबां औ औ। औ गोबां हान्था मेलानि दारैबो जेन'बा हान्था मेलायावबो गोबां जाफाय खोनाबाय थायो नङा होमबा जों बिनि सायावबो जों केयारफुलि जानांगौ आरो जों। औ बे थारैनो नोंथां होननाया जादों औ। औ औ।
उ
दा होमबा रायज्लायानो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथाङा नोंथांनि साननायखौबो फोरमायबाय। आंनि साननायखौ आं नोंथांनो फुनो जाबाय आरो दा बिदिबा दोनथलायसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे गोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो दे।